खोनादों अ दायो होमबा जोङो खोनादोंना औ जेनेबा बिगियानाहाय जोंनि जिउआवहाय जोंनि जिउ खुंनाय आबादनि बेलायावनो होन अबावबा फाहामसा सालियावनो होन बा दारिमिननि बेलायावनो होन आरो सोलों फाहामथाय बिफानावनो होन गासिबावबोहाय माबायदि गोहोम खोलैदों बिनिस सायावहाय एसे सावरायजागोन ने? औ आथिखालाव
आथिलाव बोथोर इस हिसाबै बुङोब्लाथ दा उम
आबाद मावनाय
आबाद दिनाथ सफैलायबाय माबाया माइ गायनाया
औ
नोंथां मोननिजोंबो गायो ना?
गायो औ गायो
दा बेनि ओ नोंथांमोनहाबो माइ गायोना?
गायो औ
अ खोथिया फोबाय आमफ्राय?
थिया आं दा नआव थानाय जाया नालाय खौथ खोथियाखौलाय फोबाय होनना खिन्थाहरदों उम ओमफाय दा फुजानाय जागोना जायाखैथाय मिथिया आरो
फोनायनिफ्राय बेसेसो गोबावनि उनाव फुजायो माइया?
माया
औ
बेसे दिन लायोथाय मिथियानो आङो
सो लायो नामा बिदिनो मास मोनसे
मास मोनसे फोर लागोनदां औ दा सप्तासेफोर जाबा औ ओं मास मोनसेफोर लागोनदां एसे रानांगौबो जायोना खोथिया औ
नोंथाङा माइ गाय-गायो ना?
माइ खौलाय गायो औ गायनायालाय। ए नोंसिनिथिंलाय नों नोंसा माइ गाय हो?
मा मा माइ गायनाय जायो ओरैनो?
जोहा माइ गायनाया हा ओरैनो माइब्रा गायो। जोसा गायो, ओमफ्राय रन्जित इदिफोरखौनो गायो आरो बांसिन। न माने लगाय लथाय बांद्राय गाया आरो।
उम।
हायाबो खमखा नालाय।
माइखौ मोजांखौनो मोनोना?
हा माइया जोंनियावहाय एसे खम जालांनो हमबाय दायो। नोंसिनिथिंलाय नोंसालाय माइ गायगोन ना गाया?
गायो जोंहाबो खोथिया फोबाय। फोनाया बारा गोबाव जायाखै।
औ।
दा दुब्लियावबो माबाबाय । आ-आथिखालावथ‌ माबा मोसौजों एवला नालाय रावबो।
औ मोसौजों एवला।
जोंनो एवनाय जाबाय आरो।
बेयो माने बिगियाननिनो बिहोमा। ट्रेक्टरफोराबो। औ।
ओमफ्राय आलि दाननांगौ दं। आलि दाननानै खोनांगौ।
औ।
जेब्ला मोजां मोनहैयो अब्लासो गायनाय जाहैगोन दाबो माबासो नांगोन दस दिन पन्द्र' दिन अब्लासो गायो दाना
गायनो मोनसि दांना होमबा
औ
उम आथिखालावथ' माने बिगियाना सफैनाय लोगो लोगोनो माइ गायनायाबो मेचिन ओंखारबाय हालेवनोबो ट्रेक्टर ओंखारबाय औ
सुबिदाया जाबाय गोदोनि बादि आंखाल गैला मावनायनि आगजुफ्रा
आरो बिनि अनगायैबो ओरैजाय माइ हा खांनानै जोंनियाहाय मा रा होनायावनो होन गासिबावबो
माइ मारा मोसौजों सो होयोमोन गोदोना जों लोगोसे मान सियाबो खिथु खिथु गिदिंफाबाय थानांगौ।
औ माने थाबबो जायामोन आरो दानाथ' घन्टसे घन्टानैयावनो होनो हायोना बिघासेनि
औ
ओम घन्टासेयावनो बुरजा बुरजा होनो हानाय जाबाय
गोदोनाथ' मोसौजों होनाया गोबाव गोबाव लायोमोन।
ओम गोबाव लायोमोन एकदम हरनिफ्रायनो होबो लायोमोन ने? सोरांसि सोरांसिनिफ्रायनो मारा होयो।
हरावनो सिखारनानै
ओम
खर'आबो गिदिंगु लायथारोमोन
गिदिङोमोन औ गिदिंफाबाय थासिगोन नालाय
औ गोबाव गोबाव होनांगौ जायोमोन माइ इसे खौनो इसे
दा बै बिथिङावलाय औ दे बुंग्रोलाय।
जायामोन ना।
जाया औ।
गारनानै से माइखौ साफा खालामोमोन।
औ दानाथ' बेफोरबायदि नांलायलाना?
नांला।
औ मेसिनाव होबानो मालाय एक्सट्रा ओंखारखायसो जाबाय आलादायै
गोदोनिफ्राय सुबिदासिन जाबाय आरो गोबां।
औ।
दा बेबायदियावहाय सोलोंथाइनि बिथिङावलाय बिगियाना माबायदि माबायदि ओ सुबिदा होदों माने गोदोनिजों दानिजों रुजुनानै नायोब्ला बुंनो हागोन नामा एसे।
सोलोंथाइनि बिथिङावबो सोलायबाय सोलायनाया। जोंनिबायदि गैला गोदो ओ स्कुल बा कलेजाव थाङोब्लाबो खस्थ' जायोमोन नांगौ साइकेलजों थांनांगौ जायोमोन। बिजाबफोरखौबो बायनो हाया जायोमोन। माने रां माबा इकनमिक माबायाबो आं
खान्थि बिथिङाव लोरबां ओम।
खायसे फरायनो गोसोब्लाबो लेखा गैयिनि
फरायनो हाला औ।
मोनामोन आरो।
ओम ओम ओम।
अब्लाबो मोनोबा लोगोफोरनिफ्राय जाय बायनो हायो बेनिफ्राय
ओम।
लाथ'नानै फरायोमोन, खायसे खायसे आरो एसे फ्ल फरायोब्लानो बै समाव, गुन गोनां बायदि सायखोना आरो रोंगौथिया, मोजांमोन बे समावहाय, दानियाव देहाखौ गोबां खालाम,
उम
स्कुलाव हारसिङै थांनांला बिमा बिफायानो थांनानै उन्दैनिफ्राय नेबाय थायो लांलाय लाबोलाय खालामो, साइकेल बोथ' इसेबां मानि सोलायनांला खौनो बुंजायो।
सोलायनांला औ गारि मथर थाखाजोबबाय नालाय,
उम
आरो बेनि अनगायैबो जोङो न'आवनो थानानै आरामसे फरायनो हायो, जेनेबा फरायसालियाव थाङा, न'आवनो फरायगोन होनबाबो मबाइलनि दारैनो फरायनो हायोना आथिखालावहाय,
जाय दारि,
औ अनलाइननि दारै गोबां सोलायनाय फैबाय आरो सिगांनि समावथ' माने जोङो, हाया होननानै अबावबा, थाङालासिनोबो जेनेबा थानांगौ जायोमोन ना अबेबा गोजान जायगायाव थांनो हायाब मा नों न'आव थानानै फरायनो हानाय बेबायदि, बिदि सुबिदाबो गैयामोन ना,
दानियाथ' नोङो
मोजां स्कुलाव फरायनो थाखाय, न'निफ्राय गोजान गोजानाव दोनहरनोबो हायो, थानायनि हस्तेल, जेरावबो सुबिदासिन जाबाय आंखाल गैला,
उम
थाखा फैसायाबो आंखाल गैला नालाय,
थाखा फैसाबो आंखाल गैला,
रां दङो मोजां मोजां कलेजफोराव फोरोङो,
उम
जायहा एसे आंखाल बिसोरो गामिनि स्कुलाव फोरों फोरोङो। गामिनि स्कुलाव फोरोंनांगौ फोरोंनाया सरकारि स्कुल दा स्कुल फ्राबो नोङो साथ्र गैयिनि जाउनाव गोबां सु बा बायनोबो हमबायना । दानजाबायबो माबाफ्रा
औ दानजाबाय थ
प्राइभेट स्कुलाव बांसिन हगारनाय जायो दानि गथफोरखौ।
उम साबसिन फोरोङो होननानै। सानोना प्राइभेट स्कुलाव बेखायनो बांसिन हगारनाय जायो।
फोरोंनाया साबसिनानो जायो जानाया टिउसन बायदिबो जायो नालाय।
जेनेबा मानसिफ्राबो खम जाबाय दानिया। ओरैबायदि गावारि फसंथानफ्रावबो बांसिन जायो। सितुदेन्टफ्रा बुरजा बुरजायानो जायो फरायसा फ्रा
उम
औ बेनिफ्राय माने फारागा बेनोल बेयावहाय जेनेबा गामिनि गुदि फरायसालिफोरावहाय फोरोंगिरिया सासे बा सानै एफोर बायदिल थायो। ओरैजाय गावारि फसंथानफोरावहाय मोनसे आयदायाव। हाय सासे फोरोंगिरि बेबायदि थानाय जायो नालाय साबसिन जायो आरो फोरोंनायफ्राव थाल लानो हायो।
उम खस्थ जायो। माबायाव फोरोंखनो हाया हाया जायो ।
उम
औ
नोंथाङा गोदो फरायनायाव माबायदि आंखालाव मा फुरा आंखाल जाबोदों ना आंखाल गैया
फरायनायावहाय? फरायनायावथ' बेबायदि अ उन्दै समावथ बांद्राय आंखाल जायाखै बिदिनो एसे देरनानै फरायनाय टाइमाव एसे आंखा ल जादों आरो।
गामिनि एल पि स्कुलनिफ्राय हाबबोदों नोंथाङा?
औ गामिनि एल पि स्कुलावनो फरायनाय औ। बेनिफ्रायहाय
फ्राय
गासिबखौबो सरखारि फरायसालिनाव फरायबोनाय फरायनायालाय आंबो ।
सुबिदाबो गैयामोन नोंसि आंबो गामियाव फरायबोनाय ।
गामियावनो फरायबोनाय ना? होम
बे समावथ टिचारफ्राबो बारा माबा नङामोन एसेबां मानि दानि आरो पेरेन्टफ्रा एसेबां गोसो होनानै स्कुलफ्राव थिनहरनो रोङामोन ।
औ औ
गाव गाव गोसो जानानै बांसिन फरायनाय जादोंमोन ।
औ औ औ
दाथ‌' बिराद मोजां गारजेनफ्रा माबा खालामो गथ'फोरखौ रोंथों होननानै स्कुलाव बिदिब्ला नोंथां नोंथांनिफ्राय नोंथांजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आङो बिदिब्ला दोनथ'सै नामा? खोनादोंना?